खोनादोंना नोंथाङा?
औ आं खोनाबाय।
ओ
औ आं नोंथांनाव फन खालामनायनि जाहोना बेनो दिनैहाय जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो फन खालामनाय जादों बे आयदायानो जाहैबाय जों फुंबिलि समावहाय माने देहाखौ जोङो एक्सारसाइसनि गेजेरजों
औ औ
ओ माबा जोथोनै लाखिनो हायो देहाखौ मोजाङै जोङो राफोद खालामनो हायो बिनि बादै दा फुंबिलि समाव जोङो जेब्ला मरनिं वार्क खालामो बे समाव जों खालामोब्ला जोंनि देहाया माने ओरैबायदि एसे मोजां मोनसे एनारजि फैयो जों बेखौ बुंनांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो एक्स स्रासाइस जुदि जोंनि जिउआव जों जेब्लाबो जुदि खालामलांबाय थायोब्ला जोंनि देहाया थिगैनो थायो आं बेखौ मोनदाङो बिनिफ्राय एक्सारसाइस खालामनाया खालि माबा मोनसे जेन'बा ओ गावनि जे मा होनगोन बेखौ ओ एक्सारसाइस खालामनायनि गेजेरजों जे गावनि देहाखौ माने ओ राफोद खालामनायजों लोगोसेनो बेयाव मोनसे ओ गावखौनो गाव मोनसे मा होने गुबुनफोरनोबो थुलुंगाखांनाय बेबायदि जोङो ओ होनो हायो हायो आरो गावजों लोगोसे गुबुननोबो ओ गुबुनखौबो जोङो बे एक्ससा नोंनि एक्सारसाइस खालामनायनि गेजेरजोंनो थुलुंगाखांनाय जों बेबायदि लाबोनो हायो आरो दानि दिनावहाय जोङो एक्सारसाइस खालामनाया जोबोद दोरखार मानोना जोंनि गेजेराव दा गोबां रोखोमनि दा ओ जोङो हाथाय बाजाराव जुदि खालामोब्ला हाथाय बाजार खालामब्ला गोबां रोखोम माखासे ओ बिसाकतु बुस्थुफोर खौ जोङो मोनजानाय जायो जेरैहाय बायदि बायदि हा हासारनि मैगं थाइगं जानायनि गेजेरजोंबो जोंनि बे देहाफोरा बेबायदिनो मालाबा समावहाय गोबां माने नोरजिया जालाङो जायनि थाखाय जों बेफोरबायदि एक्सारसाइस खालामोब्ला माने फुंबिलि समावहाय जोङो देहाखौ बेबायदि बिदिनो एक्सारसाइस खालामनायनि गेजेरजों जोङो बैबायदि मैगं थाइगं जे दा माखासे जोंनि गेजेराव जे बेमार आजारफोर सोमजियो दा बेफोरखौ जोङो होबथानो हायो होननानै आंङो ओ सानो आरो दा नोंथाङा एक्स नोंथाङा बे एक्सारसाइसनि बागै माबाफोर आइडिया आरो दंङ नामा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो
गिबियावनो साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा गुवारैनो बेखाववलांबाय आंबो'सो आंनि मोन्दांथिखौ बुंनोसै माने एक्सारसाइसआ जोंनि जोंनि सुबुं मारिआव माने बिराद गोनांथार आरो जोङो बेमार आजार सोखानाय बायदिफ्राव जोंनो बिराद मोजां बेफोरो। जों मानो जोङो फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो माने जोङो ब्रास खालामदो। ओमफ्राय जोङो दसे सम एक्सारसाइस खालामथारनांगौ। बिदिनो मोदोम फेसेमनाय बायदिसिनाफ्राव खामानि होयो जोङो सामफ्रोमबो फुङाव फुङाव बेफोर जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जों फुङावहाय फुङाव हायोबा जायफोर हायफोरो थाबायनांगौ जोङो बेरे जोङो फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो जोंना बारहावाफ्रा एसे मोजां जासिन जायो बेरे फुंजानि बारहावाया। बिदिनो जोङो सामफ्रोमबो एक्सारसाइस खालामबा जोंनि देहाफ्रा एसे गरम जाखाङो बे गरम जानायाव एक्सा जोंनि थैफ्रा मोजां खारसारानायजों जोंनिया बेमार आजारफ्रा साबफायो। बेमार आजारफ्रा साफा जायो माने खारलांनो हमो। ओ बिदिनो जोङो माने एक्सारसाइसजों जोङो देहाखौल' नङा जोङो एक्सारसाइसजों जोङो माने अबाफोर साख्रि बाख्रिफोरबो नागिरनाय जेरै जोङो दु फेन्स बायदिसिना साख्रिखौ जोङो बेफोरो एक्सारसाइस एबा बेयामजोंनो जोङो बायदिसिना इन्टारभिउ साख्रिनि इदिबान जबफोरनिबो माने जोङो फरिखा फोर इन्टारभिउफोर हैयोबा जोङो खारनाय बारनाय बिदिनो जोङो फरिखा हैयोबा जों माने गोबां सोलों सोलोंनायनि गेजेरजों जोङो गाव गावनि देहाफ्राबो थिग जालांगोन थिगै जोङो बायदिसिना जोङो जब इन्टारभिउफ्राव माने जोङो बायदिसिना जबफोर मावनो सानोबा बेखौ जों एप्लाइ खालामनानै जों खारहैनो हायो आरो। जोङो माने बेफोर एक्सारसाइसजों लोगोसे जोङो बेफोरखौबो लांफानो हायो जोङो देहाफ्राबो बिदिनो साफा जालांगोन राफोद गोख्रों जागोन फिगाराबो मोजां जागोन बिदिनो जोंनिया एसे साननो हानाय‌ गोहोआबो बारायो बिदि एक्सारसाइस खालामबा जोंनियाव देहाफ्राव माने लेथ्रा गोसो थाया। बिदिनो साबफा जायो बडियाबो मोजां जालाङो। बिदिनो जोङो एक्सारसाइस खालामबाय थानानै जोङो देहाखौ गोबां साबफा खामनो हायो। जोङो आरो देहाखौ जोङो साफा खालामनो होनबा जोङो जौ जुवा जौ आरो सिगरेट बायदिसिनाफोरखौ जोङो गारनो नांगोन जोङो निसा बुस्थुफोरखौ लाबाय थायोबा जोंनि देहाया लोरबां जेंगा जालांगोन। लोरबां जायोबा जोङो जोङो माने बेरामाव लासैनो गोलैलाङो। बिनि थाखाय जोङो बेफोर निसा बुस्थुबो मोनजाया। जोङो बेयामनि अनगायैबो जोङो बिदिनो य'गाफोर दङ मेडिटेसन बायदिसिना। ध्यानफोर खालामबा जोंनिया ब्रेन्डफ्रा माने एसे मोजां जायो बिदिनो साननो हानाय जोंनि ब्रेन्डफ्रा माने साफा जालाङो। बिदिनो जोङो हदाय बिदिफोर हुदा खालामलांबाय थायोबा जोंनि माने एसे साननो हानाय गोहोआ एसे बारा जालाङो आरो थिग बिदिनो जोङो बिदि गाव मोजां जायोबा जोङो बेलेगखौबो माने बिदिनो थुलुंगा होनो हायो बिदिनो गुबुन सुबुंफ्रा जुदि सोरबाफोर गाज्रि हुदाफ्राव थांगासिनो दंबा जेरै जौ जुमाय लोंनाय ओरैनो ओंखामफोर जानानै बिसोरो ओरैनो जेबो एक्सारसाइस खालामासिनो न थाबाय थायोबा लासैनो बेमारा जालांगोन बेनि थाखाय बिसोरखौबो माने एसे
आइडियाफोर होनो हायो बिदि जिरायबाय थानानै नोङो बेमार आजारफोरखौसो लाबोनाय जागोन होननानै जोङो माने एक्सारसाइस खालामनांगौ एक्सारसाइस खालामबा जोंनि देहाफ्रा मोजां जागोन जोङो बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनगोन बिदिनो नोंनि लोगोफ्राबो बिदिनो नोंखौ नुनानै सोलोंगोन आरो बिदिनो सोलोंनानै जायो जोंनि बे गामि एरियानि ओनसोलफ्रा माने मोजां जागोन आरो गामि एरियाल' नङा जोङो
टाउनावनो हक जों जेरावखि थाया मानोे जोंखौ नुयोबा माने बेलेगफ्राबो नायगोन फुङाव बे सामफ्रामबो खस्थ' खालामो एक्सारसाइस खालामो होननानै देहाफ्राबो थाग्रैनो दङलाय बेमार आजार जानो स्ट्रङैनो दं होननानै जोंखौ नुनानै माने गावसोरनो हारसिंनो सोलोंलांगोन आरो सोलोंबा जोंहा माने बयनि थाखाय मोजां एक्ससाइसआ बिदिनो जोङो एक्सारसाइस खालामनानै जोङो दै लोंनांगौ बिदिनो मोजां आदार जानांगौ। न' थाखानाय बुस्थुखौसो जानांगौ जोङो जेरै जोङो मुलि होनाय मैगंफोरखौ जानाङा जों न'आवनो नांगौ जेरै जोङो सबाय बिमा फान्थाव हग भिन्दि हग माबाफोर मैगंफोरखौ जोङो न'आवनो गायनांगौ मुलि होनाय मैगं जानाङा जोङो बायनानै लाबोनाय मैगंफ्रा एसे बिस गोनां जायो बिदिनो मुलिफोर होनाय मैगंफ्रा माने मुलि होनानै फेदेरनाय मैगङा मान मुलियावनो माने देरनाय जायो नालाय मुलियाव मुलिया थाखायो माने बेओनिखायनो जों न'आवनो मैगं थाइगंफोरखौ जानांगौ आरोना देहाफोरा साफा जालाय नङा बिनो देहाफ्रा बिदिनो सानफा सानफा बिदिनो गाज्रि जालांनो हमो नङाबा मुलि होनाय मैगंफोरखौ जुदि जाबाय थायोबा जोंहा न'आवनो थाखानाय बुस्थुफोरखौ जा दङ जोङो जानांगौ जाय जानानै गावनि देहाफोरखौ स्ट्रं खालामनांगौ एक्सारसाइसजों जोङो देहाफोरखौ खालामनाय बायदिसि केयारनाय जनाय बि आरो गुब थुलुंगा होनाय बिदिनो बेमार आजारफोर सोखानाय बेफ्राव आरो वेट लस बिदिनो अज खमायनाय बेफोराव माने गोबां मदद होयो आरो बेनोसै आरो नोंथां एसे नोंथाङा खोन्थाबावदो नोंसिनि गामिफ्राव बिदिनो सोरबा फोर दं नामा एक्सारसाइस खालामग्राफोर बिदि खस्थ' खालामग्रा नोंथां
एक्सारसाइसआथ' खालामनाया खालामो जोंनि जायगाफ्रावबो जोंनि ओनसोलफोरावबो बिदिनो गथ'फोरा दानिफ्रायनो माने जायफोरा आरो जायफोरा ओ माने एक्सारसाइसनि बागै एसे माने गियान दं बेफोरो बेसे बिसोर गथ'फोरा बेबायदिनो फुंनि समावहाय ओ लामायाव माने फुं आरो बेलासि बिदि एक्सारसाइस खालामनानै जों खालामनायखौ नुनो मोनो आरो दा बिनि गेजेरजोंनो आरोबाव जोंनि गेजेराव ओरैबायदि दंबावो ओ जायफ्रा माने एक्सारसाइस खालामनो जेनेबा मोजां मोना ओमफ्राय मोजां मोनै जोंनि समाजाव बेफोरबायदिबो दङ दा बेखौ जोङो एक्सारसाइस खालामनांगौनि थाखाय जों बिसोरनो नांगौ रोखोमनि जोङो एक्सारसाइस खालामब्ला जोंनि देहानि थाखाय माबायदि मोजां आरो गावनि थाखाय माबायदि जायो बेफोरखौ जोङो मोजां मोजाङैनो बुंनानै होयोब्ला जिहेथु बिसोरबो जेन'बा जायफ्रा एक्सारसाइस खालामनो एसेबो मोजां मोना बे मोजां मोनैफ्राबो बिसोरखौ मोजाङै बेबायदि मटिभेसनेल होयोब्ला बिसोरो जानो हागौ एक्सारसाइसखौ खालामगोन आरो गावनि देहाखौ जोथोन लागोन। दा एक्सारसाइसखौथ' जोंनि जिउआव जोङो नांखागौखा। बे जोंनि। मानसिया जोंनि देहा गैयाब्लानो जेबोआनो गैया बेखायनो बुंदों मानसिना माने देहायानो दोन होननानै बुंदों। दा बिनिखायनो जोङो ओ नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि। जोङो ओ जौ जुवा बायदि बायदि। फ्राव गोदोनानै थायाबालानो जोङो फुंबिलि समाव बा बेलासि समाव आरो बायदि' बदि ओ गावनि केरियार फोरनि थाखायबो जोङो एक्सारसाइसनि गेजेरजों गोजौ थाखोसिम जो थांनो हायो नोंथां। खौ बुंदों जोबोद मोजां दा आंबो बि खौनो लुबैयो। जोंनि जिउआव जों मानसि हिसाबै। बेबायदिनो एक्सारसाइस खालामनाया थानांगोन आरो एक्सारसाइस जुदि थायोब्लासो जों देहाखौ। खौ मोजाङै मोजाङै जोथोन लाखिनो हागोन आं बेखौ नुहुरो बेमार आजारनिफ्राय जों बारग'नो हागोन। दा नोंथाङा गोबां गोलावैनो एसे एक्सारसाइसनि बागै ओ बिबुंथि होलांबाय आरो। फोरमायलांबाय नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय उननि समाव जोङो बेफोरबायदि बेफोरबायदिनो आयदानि सायाव जोङो सावरायबावगोन। दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां दे दे औ दे।